हेलौ नोंथां
अ खोनादों ने नोंथाङा मोजाङै?
औ औ खोनादों।
अ ओ बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जोंनि बर' थ आबादारिफोरा दैज्लां आरो मेसें बोथोरावहाय माबोरै आबाद खालामो बा मा मा आबाद खालामो आं बेनि सोमोन्दै दसे सम नोंथांजों सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो। नोंथाङा दसे सम फ्रिबा नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन ने
औ हागोन फ्रि दङ दे।
औ औ औ बिदिब्ला जोंनि ओनसोल थिंजाय जोंनि आबादारिफोरा माबोरै आबाद खालामो आं बेखौ दसे सम ओ सुंद'यै बुंनो थाखाय लादों जोंनिथिंजाय बिदि दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरावहाय गुबै आबाद खालामो होनोब्लाथ' दैज्लां बोथ बोथोराव माइ आबाद खालामो आरो आरो मेसें बोथोरावबो खायफा आबादारिफोरा माइ आबाद खालामो नाथाय खायफा गोबाङानो खालामनाय जाय या आरो गोबांनो दैज्लां बोथोरावल' बिदि माइ आबादखौ खालामनाय जायो आरो माइ आबाद खालामनायजों लोगोसे माखा माखासे आबादारिफोरा जोंनि ओनसोलथिं जाय ओ माखासे मैगं थाइगंनि आबादफोर दैजां बोथोरावबो आरो मेसें बोथोरावबो खालामनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो मेसें बोथोराव जों जोंनि ओनसोलथिंजायनि आबादारिफोरा मानि सिबां बिदि माइ आबाद दैज्लां बोथोराव जेरैहाय खालामो मसें बोथोराव मानो खालामा होनोब्लाथाय आङो मोनथिना मोनोखि जों मा माइ आबाद खालामनायाव दै फोर नांगौ जायो। नाथाय मेसें बोथोराव जोंहा अखाफोर फैयैनि जाहोनावहाय जोंहा दैफोरनि आंखाल जायो बेनिखायनो बांसिनानो मेसें बोथोराव माइनि आबादखौ खालामा होननानै आं मिथिनाय जायो आरो नाथाय माखासे आबादारिफोरा माख माखासे मेसिनफोरनि मददजों दैफोरखौ होनानै माइ आबादखौ खालामनायखौ आं नुनो मोनो। खोनादों ने नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ थि औ थिग बेबायदिनो दैज्लां बोथोरावहाय दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा अखाबो फैखायो नालाय बेनिखायनो बांसिन आबादारि फोरा दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ खालामो आरो जोंनिथिंजाय माबोरै बिदि माइ आबादखौ खालामनाय जायो। होनोब्लाथाय ओ गिबियावनो जोंनि आबादारिफोरा माखासे खोथियाफोरखौ थियारि खालामनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाया ओ खोथिया फोनो थाखाय दुब्लिखौ दायसे बा दब्लायनै बिदि ट्रेक्टर बा मोसौजों हालेवनानै लाग्रोनायखौ आं नुनो मोनो आरो। ओ बिनि उनाव जेब्ला ओ जोंनि खोथियाफोरा थियारि जायो अब्ला बे खोथियाफोरखौ आङो फोन फोरखौ नुनो मोनो बिनि उनावहाय ओ जेब्ला खोथिया माखासे समनि उनाव हाय माखासे सानफोरनि उनावहाय जेब्ला खोथिया ओ देरगोन आरो फुजानाय एबा गायजानाय महर लागोन अब्ला बै समावहाय जोंनि आबादारिफोरखौ आङो दुब्लिफोरखौ ओ मोसौ बा ट्रेक्टर फोरजों हालएवनायफोरखौ नुनो मोनो आरो गोदो गोदायथ' आङो जेब्ला उन्दैमोन जोङो उन्दै बैसोमोन अब्ला बै समावहाय आङो गोबां बिदिनो मोसौफोरजों हालेवनायफोरखौ नुनो मोनो। मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बांसिनखौनो ट्रेक्टरफोरजों हालेवनायखौ आं नुनो मोनो आरो मानोना ओ ट्रेक्टर औ मानोना ट्रेक्टरफोरजों हालएवोबब्ला जोंहा समाबो एसे ओ थाबैनो जायो आरो मोसौफोरजों हालेवोब्ला गोबां सम नाङो नाथाय ट्रक्टरजों सानसेयावनो गोबां बुरजा दुब्लिफोरखौ जोङो बुरजा हाफोरखौ जोङो हालेवनो हायो बेनिखायनो गोबां सुबुंखौनो आथिखालाव ट्रेक्टरफोर बाहायनाय नुयो बेनिफ्राय जोंनि बे दुब्लिफोरखौ जेब्ला गायजानाय महर हालेवनानै बिदिनो गायजानाय महर खालामो अब्ला बै समावहाय जोंनि आबादारिफोरा माखासे गामिनि बा गामि खाथिनि सुबुंफोरखौ हाजिरा बिदि रुवानि फोर लिंनानैहाय माइफोरखौ गायनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो बिनि उनावहाय माइ गायखांनायनि उनाव गोबां बिदिनो बे आबादफोरखौ जोथोन लानायफोरखौ आं नुनो मोनो माखासे हासारफोरखौ होनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो बिदिनो जोथोन लानायनि गेजेरजों जेब्ला बोथोर फैयो अब्ला बै माइ गाय गायखांनानै माइ हानाय बोथोर फैयो अब्ला बै बोथोरावहाय माइफोरखौ हानानै ट्रेक्टरफोरजों नानानै गावनि बाख्रिफोराव सोनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायजागोन नोंथांनि मोन नोंथांनि ओनसोलथिंजाय माबोरै बे आबादफोरखौ खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायजागोन
औ औ औ नोंथां आं होनबा एसे फोरमायनो होनोसै आरो ना
औ
अ जोंनि जायगाथिं बांसिन आबाद मावो होनबाथ' मेसें बोथोरावनो मावनाय जायो मानोना जोंनि जायगा जायगाथिं माने एसे हाफोरा गोथ थौ नालाय
औ
बेहा गोथौखाय दै थायो नालाय बेनिखायनो जोंहा माइ आबाद मावनो गोनांब्लाथ' जोङो थोजासे बिबांनि दै नांगौ जायो नङा होमबा अ बेनि थाखाय जोंनिथिं गोबाङानो माइ आबाद मावो ओमफ्राय ओ खायसे खायसे सुबुंफोरा जायफोरा बोरि हायाव हा दं बिथांमोना मेसेंनि आबादखौबो मावो माइ आबादफोरखो जेरै जोंनिया ओ माइनि मुंफोरखौ खिथानोसै आंना एसे जोंनिथिं बांसिन माइ आबादा ओ जेनेबा माइसा माइ मावनाय जायो जेरै जोसा जोसा माइब्रा बेफोरखौबो मावो ओमफ्राय बेनि अनगायै जेरै ओ बायसमुति दाथ' गोदान गोदान माइ ओंखारसोदोंना खायसेनि आं बारा आबाद फोथाराव थाङा आं बांद्राय मिथिनाय नङा आरो जेनेबा मा मा माय जेनेबा बायस मति रनजितस इदिखौसो मिथिगौ आरो बिदिनो ओमफ्राय माइब्रा जोसाफोरखौबो मावनाय जायो आरो एसे बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय मेसें बोथोराव मावनाय होनोब्ला खायफाया खायफा जोंना जाय फोरना बोरै हायाव हा दं बिथांमोना जेन'बा मेसें बोथोरनि जेरै जोंहा ओ
औ
भेन्दि भेन्दि माबा मा होनो बेफोरनिफ्राय लेस ला बायदिसिना जेनेबा फानलुआवबो गायो सोरबा सोरबा बिदिनो ओमफ्राय थायसुम जिंखा बेफोरबायदि बायदिसिना कबि गोबां रोखोम रोखोमनि मावो आरो बिदिनो नोंथां ओमफ्राय दा नोंथांमोननिसिम ओ माइ आबादाव मा मा बेफोर हागोन नामा
औ ओ जोंनिथिं औ जोंनिथिं जोंनिथिं जायो मा मा औ खोनादों जोंनिथिंजाय मा मा माइ गायो होन जोंनिथिंजायै मा मा माइ गायो होनोब्लाथाय नोंथाङा दाबावैसो जाबायदि फोरमायलांनाय बेफोरबायदि माइखौनो आंबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला दुब्लि फोथारनि हाबायाथ' बांसिन हौवाफोर हौवा हौवा माहारिफोरनि जायो लाय बिनिफाय आंबो बारा इसेबां मोजाङै मोनथिया आरो मा मा ओ मुंनि माइफोर ओ बेफोरखौ आंबो बारा इसेबां मोजां मिथिया नाथाय नोंथाङा जे फोरमायलांबाय बायसमुथि रनजित बेफोरखौ आंबो खोनायो आरो बेफोरखौनो मासुरि बेफोरखौ गायनायफोरखौ खौ आंबो ओ खोनानो मोनो आरो लोगोसे माइब्रा बेफोरखौबो आङो खोनायो आरो जोंनि ओनसोलथिंजायबो आबादारिफोरखौ बेफोरखौ गायनायखौ आङो ओ नुनो मोनो बेनि अनगा गायोबो आरो मेसें बोथोरावहायबो जोंनि ओनसोलथिंजाय जोंनि आबादारि फोरा मा मा ओ आबादफोर खालामो होनोब्लाथाय मेसें बोथोराव बांसिनानो माइ आबाद खालामा नाथाय माइ आबादनि सोलायै माखासे गोरान खिथि थि खालामनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो जेरैहाय ओ जुखाम आबाद लावनि आबाद बेफोरबायदि आबादफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगा अनगायैबो दुब्लिफोराव आबाद खालामाबाबो जोंनि न'नि साखाथि जे एसे जायगाफोर दङ बेफोरावहाय माखासे मैगं थाइगंफोर फोनानै जानायफोरखौ जोंनि न'खरफोराव आङो नुनो मोनो जेरै लाइ लाफा ओ मुला बेफोर गासैखौबो आङो नुनो मोनो आरो जोंनि थिंजाय मेसें बोथोरावहाय आबाद खालामनाय होनोब्लाथ' आरो बिदिनो दैज्लां बोथोरावबो मा मा आबाद खालामनाय जायो होनोल्बा दैज्लां बोथोरावथ' बांसिननानो माइ आबाद आबाद खालामनाय जायो आरो बिनि सोलायैबो माखासे ओ लेसेरा बेफोरबायदि आबादफोरखौ ओ आङो खालामनायफोरखौ नुनो मोनो आरो औ नोंथाङाबो आरो एसे फोरमायजागोन जेनेबा मा मा मैगं थाइगंफोर नोंथांमोननि बिथिंजाय न'फोरावहाय बिदि फोनाय बा खालामनाय जायो
अ बिदिनो सरासनस्रा सुबुंफोरा जोंनिया खायफाया न'आव जानो थाखायबो जेन'बा मेसें बोथोराव लाइ लाफाफोरखौ फोना लायो नोंथांमोननि बायदिनो
औ
न'आवनो जेन एसे रांखान्थिआयदायाव एसे मुलाम्फा मोनो नङा होमबा बिनि थाखाय बेसे खायफाया बेफार बेफारफोरनि थाखायबो बुरजाबो मावो ओमफ्राय खायफाया न'नि थाखाय मावो आरो ओ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मावो बेफोरखौनो ओमफ्राय ओमफ्राय दा नोंथांनाव मोनसे मोनसे खोथा थांनोसै नोंथांमोननिसिम दा जा आबाद मावनाय बे माइ गायनाया जोबखांबायना गायखांजोबाय
औ जोंनिथिंजाय आङो नुनो मोनदों ओ बहुदानो गायखांबाय आरो ओ माखासे दङ जायफोरा दाबो थियारि खालामबाय थादों आरो माइ गायनो थाखाय गावनि दुब्लि सोरखौबा खायफाया ओ खोथियाफोरखौ ओ बारा इसां सम जायि फोरखौ नेगासिनो खायफा गायनो दंबावो आरो खायफाया गायखांबाय आरो जोंनिथिंजाय
औ मोजाङानो ओमफ्राय नोंथाङाबो माय नोंथाङाबोथ' माइ गायो नङा होमबा
अ आङो ओ जेब्ला जोंहा न'आवहाय गायनाय जायो अब्ला बै समावसो आङो एसे न'आव न'नि हिसाबै न'नि गायनायावहाय थांनाय जायो आरोना न'आव गायनो थाखाय नाथाय गुबुनाव बेबायदि हाजिराफोर बा रुवानि बेफोरबायदि आङो थांनाय जाया आरो
औ औ औ
औ ओ बिदिब्ला बिदिब्ला नोंथांमोननिथिंजायबोथ' बिदिनो माइ आबाद दायो खालामगासिनो दङ खोमा नोंथाङा एसे फोरमायजागोन जे ओ मा खालामखांबाय ना खालाम खाङाखै बेफोरखौ
औ औ औ जोंनिथिंथ' दा जेन'बा माइ गायनाया जोबफ्राम जोब्बायानो । एसे खायफा खायफानिया दंबावो खोमा से बिगा नै बिगा बिदि थाबावनांगौ आरो । गोबाङानोबो गायखांबाय माने जोंनिथिं जेनेबा हाया गोथौखा नालाय बेनिखाय एसे गिबि अखा हाजेनबानो माने गाय ग्रोयो आरो सुबुंफोरा ओमफ्राय खायफाया नेनानै थायो जेनोबा दैखो रानथो होननानैबो । ओ बे बोसोरखौ नायनो थांबाथ' जोंहा बांद्राय अखा गैया नङा होमबा? एसे अखाया अ अखानि बिबाङा खमबा खमखाय जेनेबा दैफोराबो गोथौ हाब्लाबो जेनेबा गोबां जासोआखै । दा जायोखाय एसे मानसिफ्रा एडभान्स बा गायग्रोदो आरो गायनायखाय जोंनिया गायखांजोब्बायानो । दा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय बिदिनो खायफा खायफाया दंबावो बिगासे बिगानै नोंथां ।
औ औ बिदि बेनो आंबो सानोखि बिदि माइ आबाद खालामनायनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां मुलाम्फाफोर जायो आरो मानो होनोबा जोङो नुनो मोनो माखासे आबादारिफोरा माइ आबाद बा बिदिनो बायदिसिना आबाद खालामनायनि गेजेरजोंनो गावनि न'खर खुंबोनाय गावनि गथ' गथ थाय फोरोंबोनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनि साखाथियावहाय औ बिनिखाय जोंनो औ बिदि आबाद खालामनायाबो जोंहा मुलाम्फा जायो होननानै आं सानो आरो नोंथाङा मा सानो?
औ आंबो बिदिनो सानो मानोना जों बर' बर' समाजावथ' बुङोब्ला गोबाङानो साख्रि बाख्रि गैखाया नङा होमबा दा बेफोरबायदिनो जोङो आबाद आबाद आयदायाव जुदि मोजाङै गोसो होनानै गोनोखोआरि मथे आबादफोरखौ मावनो हायोब्ला जोङो जेनेबा रांखान्थि आयदायाव गोबां मुलाम्फा मोनो आरो दा बिदिनो जोंनिया बर' सुबुंफोराबो दा नुबोदों गोबां सुबुंफोरा दासो जेन'बा सोलोंहांगासिनो साइनटिफिक साइन्टिफिक जेन'बा हासारफोरखौ बाहायगासिनो साइनटिफिकै गायगासिनो आरो दा बिदिनो दा मोनसे ओ दा नोंथां रायलायनाय समाबो जास जासिगोन खोमा जोंनिया ना?
अ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजाननाय गोजोननाय मोनबाय जोंहा समाबो जाबाय अब्ला जोङो जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'दोसै नामा?
औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै ।
औ ।
दे नोंथां होमबा ।